औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
सानडे ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना अब्ला नोंथां? ओ नोंथांनाव आं बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन जे ओ थांनि ओनसोलाव लाथा एम्फौ फिसियोना फिसियाब्ला फिसियोब्ला माबादि खान्थियै जोङो आलाथा एम्फौखौहाय फिसिनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन दा नोंथाङा?
औ हागोन। नोंथां जेनेबा लाथा एम्फौ होननानै बुङोबा जोंनि ओ बर'फोराहाय आगोल बा दायोबो गोबां बिबांनि उम फिसियो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
आगोलथ' आगोलावथ' जोंनि बर'नि सा-मोनफ्रोमबो न'खरबा ओ सा फ्रोमबो आइजोफोरानो बेफोरबायदि सरासनस्रा बायदिसिना खामानि मावो जेरैहाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बा ओ बिदिनो मोसौ मोसा रानाय बा जिब जुनार लानानै न'खरनि खरसा जों खौ दिहुनोमोन आरो बेफोरखौ फिसिनायनि अन अनगायैबो मोनसे जेनेबा एम्फौ बा मोनसे उम बे दि ओ जा जोंनि मोनसे गुबै बा उम बुस्थु बेखौबो फिसियोमोन जायफोर आ एम्फौ फिसिनाय होननानै बुङो जेरैबायदि एम्फौनि गुबै मुङानो जाबाय जेरै बिदि जों बेखौहाय बुङो लाथा एम्फौ नङा होमबा नोंथां? औ औ बिदिनो आरो जेरैहाय जोंनिया जेरै लाथा एम्फौखौ माबोरै फिसियो बा माबोरै माबायो बेनि बेनि बे जों मा मा खहा ओ उम खहाथ' गैया जेनेबा मा मा बे जों मुलाम्फा जायो बेखौ जोङो एसे आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनि जेरैबायदि औ जेरैबायदि लाथा एम्फौ होननानै बुङोब्ला बुङोब्लाथाय जोंनिया उम बेफोरबायदि दि आइजोफोरा बेखौहाय जेनेबा न'आव न'आवनो फिसियोमोन न'आव बेफोर दि जोंनिया दान्दा बा बायदिसिना बेफोराव जेनेबा गोरलै गोरलै गोरलै समावहाय बेखौहाय जोङो दाला बा सान दालायावहाय बा बेफोरबायदि मायोबा मोनसे बेफोरबायदि आइजेङावहाय जोङो गोरलै गोरलै बिलाइ बा गोरलै उम बायसिना मोनसे उम ओ बिलाइ दोंबावोना बे एम्फौआ जाग्रा बेखौहाय जोङो होनानै दोनोमोन आरो गोरलै गोरलै बवाबा सेरेबा गोरा बेफोरबायदि बिलाइखौ जानो हाया नालाय नोंथां।
औ नोंगौ
औ औ बे जोङो बेखौहाय फिसिनानै दोन माबाबाय ओमफ्राय इनि एसे देरहांबाथाय बा देरहोलांबाथाय ओ देरनोबो बेयो बारा सम लाया टाइम नाङा बेनो जुदि जोङो नांगौ बायदि बिसोरनो आदारखौ जोङो जुदि जगायनो हायोब्लाथाय एम्फौआ थाबनो देरो आरो मोजां जायो आरो नोंथां उनाव जुदि औ बेयो देरोब्ला बा एसे देरखांनायनि उनाव बेखौहाय जोङो दान्दायाव बा बेफोरबायदियाव जों बेखौ बोस्लायो बो बोस्लायनानै बेवहाय जोङो इन्दि बिलाइखौ बा इन्दि बिलाइ गिदिर गिदिर बा गोराखौनो बेखौबो जोङो हानानै उम ओ खानानै दान्दायावहाय होनानै बेखौ आलायनानै दोनो बेवहाय बि बिसोरो जायो आरो जानानै बिदिनो थायो आरो जेनेबा उम एम्फौआ गोदोर जानायनि उनावहाय जेनेबा बा गोरा बा ओ ए ओ बेफोरबायदि उम गोरा बिलाइखौबो जानो हायो नालाय बेखायनो जोङो बेवहाय जोङो इन्दि बिलाइ गोरलैखौ नङाबाबो गोराखौबाबो होनो हायो आरो नोंथां। नोंथाङा बुजिदोंना औ-औ। औ आरो बेफोर बेखौहाय जोङो बेवहाय दोनखांनायनि उनावहाय ओ बेखौ बिलाइया जोबबानो जोबबानो जोङो गोदान गोदान बिलाइ हानानै जोङो बेनो होनो गोनां जायो नांगौ बायदि होनो गोनां जायो आरो नंआ होमब्लासो एम्फौआ थाब देरो आरो औ आरो बेनि उनावहाय बेयो गोमोन जाहांनायनि उनाव जेनेबा बेफोरबायदिनो एसे जेने जेनेबा ओ गुबुन मोनहां जाहांनायनि उनाव बेखौ खौहाय जोङो ओ गोमोन गोमोनखौ बासिनानैहाय बेनिफ्राय बोस्लायनानै जोङो मोनसे बा थालिर बोराय गोरान बा जिखि जाया बेफोरबायदि मोनसे बिलाइ गोराननि ओ‌ गोरानाव जों दोननाय जायो। एबा बस्थाजों बिखौ बिलाइखौ होनानै जों बस्थाजों खाथिनानै बा माबाफोराव खाथिनाय नङाब्ला बेबायदि सोनानै जोङो दोननो हा दोननाय जायो जाहा हाथे बेयो ओ गाव गावबा गावनि खुदैजों फिथोब खानानै बेवहाय जाहाथे फिथोब जानानै थायो बेनि थाखाय बेखौ जोङो बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे बेफोरबायदि जायगायाव जोङो बोस्लायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
उम औ आरो बेखौ बोस्लायखांनानै बेनिफ्रायहाय जोङो बेखौ ओ बे बेनिफ्रायबो जों फिथोब जाखांनायनि उनाव बेखौ बख'बाय बख'खांनायनि उनाव बेखौहाय जोङो जिरबाय जिरनानै एम्फौ आरो बे फिथोबखौहाय जोङो आलदा आलदा दोननाय जायो आरो नों थां मान ओ मानो होनना बुङोबा जोङो बे ओ एम्फौखौहाय जोङो जानो हासिगोन होनबा बेखौ जोङो सिखिरि जानायसिमबो जोङो दोननो हायो आरो आरो लोगोसेनो जोङो बे फिथोब खौहाय जोङो ओ नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ बे फिथोबजोंहाय जोङो गोदोनि आइजोफोराबो दाबो ओ बे फिथोबजोंहाय जोबोर मोजां मोनसे गुसु थान्दा सान्दुंबाबो गोजां बोथोरावबो गरम बोथोरावबो गाननो हायो आरो बे सिनि बेसेनानो जोबोर दासान्दि जोबोर गोजौनि सायाव गोजौ बा बेसेना बांलांगासिनो दङ जायखौ जोङो होननानै बुङो इन्दि हि नोङा होमबा नोथां। बेखौ औ बेखौहाय जोङो बेनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो बे एम्फौनि बे फिथोबखौनो जोङो बा फिथोबखौ आलदा खालामखांनायनि उनाव बे खौ ओ उम बोखाबाय बा बिदों थावख्रि लुबाय लुनानै बेजेनिफ्राय खुन्दुं बानायबाय ओ खुन्दुं बानायनानै बेजों हि दा हि सोंबाय बा हि हि दाबाय ओ बेनि उम बेनि उनाव बे हिखौ जोङो गाननो हाबाय आरो आरो लोगोसेनो एम्फौखौबो फानो दानि जुगाव दाथ' एम्फौआ एम्फौनि बेसेना जोबोद गोबां बेखौ जोंङो गोबां उम गोबां जोंङो फानो हायोबा हिखौबो दानानै जोङो फानो हायो। बा फिथोबखौबो जो हदायाला आफानो फिथोबखौ फाननो हायो बेजोंबो दानि जुगनि आइजोफोरा जोबोर रां खामायगासिनो दङ जोबोर बेफोरखौबो खालामनानैबो मावनानै जोङो बिदि ओ नगरखौबा एसे जोंनि गथ गथायाइखौबो माबाखौ बेफोरबायदि सुंखलांनो हायो आरो नोंथां। औ औ। नोंथाङाबो जेनेबा नोंथांमोननि नखराव बा गामियाव बेफोरबायदि फिसिदोंना फिसियाखै बा माबायदि फिसियो नोंथांमोननि जें एसे आलदाबो जेनेबा खालामनो! बेनि बागै जेनेबा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां जोंनि बर समाजावथ गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदि ला था एम्फौ फिसिनाय आबाद मावनायखौहाय जों नुनो मोन्दों ओ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जे बे माइ आबाद मावनाय बा मैगं आबाद मावनाय बेखौल होननानै जाया जोङो लाथा एम्फौ फिसिनायाबो मोनसे आबादावनो गोग्लैयो ओ बेखौहाय जोंनि बर आइजोफोराहाय गोदोनिफ्रायनो ओ फिसिबोनायखौ जों नुनो मोनदों लाथा एम्फौ होननानै बुङोब्लाथ गिबियै जोङो बेनि जानाय आदारखौहाय गुबैयै मिन्थिनानै मोनो इन्दि इन्दि बिलाइ बे बेनि अनगायैबो लाथा एमफावनो हाय गोबां गुबुन गुबुनफोर बिलाइफोर होनाय जायो जेरैबायदिहाय गाम्बारि बिलाइ बा थारुन बिलाइ ओ बेफोरखौहाय जोङो जेब्लानाखि ओ इन्दि बिलाइखौ नागिरनानै मोनाबा इन्दि बिलाइनि आंखाल जायो बे समावहाय जोङो ओ थारुन बा गाम्बारि बिलाइखौहाय होनाय जायो! इन्दि बिलाइजोंहाय जेरैबायादियै फिथोबबा बा ओ। लाथा एम्फौआ मोजां जायो बेफोरबायदियै खारंबा ओ। गाम्बारि बिलाइ होयोब्ला बेफोरबायदि मोजां जानायखौहाय जों नुनो मोना। ओ जोङो इन्दि बा लाथ था एम्फौनिफ्राय गोबां रोखोमनि ओ रांखान्थियारि जा गोनांथि बेफोरनिफ्राय गोबां रोखोमनि ओ बारगनो हायो बा रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो गोबां रोखोमनि मददखौ मोननो हायो। आथिखालावथ गासिबो मिथिखायो जे लाथा एम्फौनि बेसेना माबादि बा एम्फौनिफ्राय ओंखारनाय जा खुन्दुं निफ्राय ओंखारनाय जा जिफोर बेफोरो माबा दै गोबां बेसेनसिम फैदों बेफोरनि बागैथ गासिबो मिथि नङा होमबा नोंथां बेखौहाय जोङो गिबियावनो जानो थाखाय ओ गोमोन जानाय जेब्ला लाथाया एम्फौआ गोमोन जानानै अब्लानो जोङो बेखौहाय जानो जानो थाखाय ओ माबा मोनसे बिलाइफोरावहाय ओ थिखोनानै दोननाय जायो जेरैबायदि थाइजौ बिलाइ बा थालिर बिलाइफोरावहाय बेखौहाय फिथोब खानो थाखाय जोङो एंगारनानै होनायखौ नुनो मोनो बासिनानैहाय बेनि उनावहाय जोङो साननै सानथामनि उनाव जेब्ला मोजाङै फिथोब खायो बे बे फिथोबखौहाय ओ थालिर बिलाइबा माबा मोनसे आइजेंङाव दोननायनिफ्राय जोङो बेखौहाय बोखारनानै गुबुन खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो दाला बा सानद्रि माबा मोनसे खेरखा बे फोरावहाय ओ बेनि उनावहाय साननै सानथामनि उनावहाय बेखौ बेखौहाय ओ जा फिथोब बेनिफ्राय लाथाखौहाय बखनानै ओ जानो ओ थाखाय जोङो बे थियारि खालामनायखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायादिनो जोङो लाथा एम्फौखौहाय गोबां रोखोमनि बर'फोरनि मखजाथाव मखजाथाव ओंख्रिफोरजोंबो ओ संनानै जानो हायो जेरैबायदिहाय अनला खारैजोंबो संनानै जानो हायो बा जोगोनारफोरजोंबो संनानै जानो हायो ओ बेनि अनगायैबो नोङो ओ बेखौहाय गोरानैनो फ्राय एवनानैबो जानो हायो बेफोरबायाददिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ लाथा एम्फौनि बेसेना आथिखालाव गोबां रोखोमनि जानो हमदों ओ जेरैबादिहाय जोङो लाथा एम्फौखौ ओ बर'नि बा बर' हारिनिल' होननानै सानो ओ नाथाय बेफोरखौहाय आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानस फोराबो जानायखौ नुनो मोनो बा गोबां गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो ओ बेखौ हाय संनानै होनाय बा बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा
औ नोंथां औ औ
नोंथाङा आंनो सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आं रो
औ नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांस सिमबो औ दे गोजोनथों।